उ औ खोनादों ना? अ हेलौ गोजोन फुंबिलि।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथां।
अ औ माने नोंथाङा जुदि फ्रिब्लाथाय आं एसे आं नोंथांनिफाय एसे आइदिया लानोना आ आंबो एसे आइडिया सेयार खालामनोमोन। हागोनना नोंथाङा? हेलौ खोनादोंबा माने दिनैनि मा टपिकआनो जाबाय जों मायाव रासि जेनेबा भारत हादरनि बारै भारत हादरा मानो देरसिन मानो मारै देरगासिनो दं? बिनि बारेमे एसे लास-लास्लायनोमोन नोंथां दा भारत हादोरा भारत हादोरनि बारायनाय एसे रायस्लायनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नोंथाङा। उम।
अ हागोन दे।
ओरैनो औ।
दा नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों। औ दे।
दा गियावनो
उम। खोनादों अ।
आं
औ। खोनादोंना ओंथां? नोंथांनि आवाजा बांद्राय मोजां फैयाखै मानोबा।
ओ नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय दंलै।
औ दे माबा बुंदोंमोन? औ खोनादों खोनादों दा।
औ। नोङो बुंग्रोनोना आं बुंग्रोनांगौ दा बे भारत बा हादरनि सावरायनो गोनां बेलायाव?
आं बुंग्रोनसै दे फंनैसो बाथ्रा।
दे दे औ दे बुंग्रो।
औ। नो नोंथाङाथ' मिथिगौ भारत हादरमानि इण्डिया जोंनि जोंनि भारत हादरमायाव बेलेग बेलेग स्टेट दं टटेल टुइनटि एइड स्टेट दं। दं बेलेग बेलेग हादरना बेलेग बेलेग नियम उनाव बेलेग बेलेग जेनेबा नोंना जोंनि हादराव बांसिन इ हिन्दी लेंगुवेज खौ बांसिन हिन्दी भाषाखौ बांसिन बाहायो। हिन्दी भाषाल' नङा जेनेबा बेलेग बेलेग मा जाथिबो दं बे इन भारत हादरावनो। जेनेबा जों साउथ नि ला नर्थ इस्टनि ला जोंनि गोजौ नर्थनि ला वेस्टनि ला गासिबो बेलेग बेलेग मानि भा-भाषा लारायो। न जोंनि हादरा जाबाय देरगासिनो दं लासै लासै देरगासिनो दं बिदिनो देरलांगासिनो दं। आरो बेनो जोंनि हादरा देरसिन माने न' बिदिनो देरलांबानो जायो जोंनि हादोरा बिदिनो आरो जोंनि हादराव गोबां गुबबुन रोखोमनि आबाद मावो। जोंनि हादरनि देरसिन आबाद मावग्रायाव। माबा माइनि जा ना दालिनि जा ना बै ओं बिदिनो बेलेग बेलेग आबाद मावो जोंनि हादरा। आरो जोंनि हादरा आजादि माबा नाइनटिन नाइनटिन फरटि सेभेनाव जोंना आजाद मोनदोंमोन जों बेलेग माबानिफ्राय बेलेग हादरनिफ्राय बेनोसै आरो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन।
होनबा बुंनोसै ना औ औ। औ खोनादों दे खोनादों।
औ खोनादों दे।
दा भारत हादर होनोब्ला हेलौ।
औ खोनादों खोनादों।
आंनियावमोन।
उम।
भारत हादोर होनना बुङोब्ला जोंहाथ' फारफ्रोम बिथिंआवबो माने मोनसे दहोन गोनां होननानै बुंजायो माने।
औ खोनादों खोनादों थां।
जोंहा गिबियाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गैया होननानै बुंजायो जोङो फार्सेनिफ्राय दङ जोंहा गुसु गुसु गुसुसि रायजोबो दङ गुदुं रायजोबो दङ बेफोरबायदि। बो माने गोजाङाबो गोलोमाबो दङ लैथोबो दङ।
औ नंगौ औ।
हाजो हाला बेसेबां नांगौ बेफोरबायदिनो माने गासैबो दंजोबो आरो।
औ नंगौ।
दायो औ। दा बेफोरबायदिनो जोंहा
उम उम उम।
गासियाव बर'फजों बुंफबनाय माने बेसेबां समायना रमायना हाजो।
उम उम नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनि नै सा सानजा भारत सा सानजा भारत बे हाजो हालाखौ माने
औ। नंगौ नोंथां।
खोना खोना होननानै बुङोब्ला
औ नंगौ नोंथां।
गुसु नायनो गोसो थां नाय जायगायाव थां गुदुं जायो
उम नंगौ नोंथां। औ।